हेल' नोंथां
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। ओ नोंथाङा ओरैनो दङना
औ दङ नोंथां
औ जुदि ओरैनो दङब्ला आं नोंथांजों मोनसे बिसयनि सायावसो सावराय नो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ हागोन नोंथां औ हागोन
औ अब्ला जोङो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जानाय अनला खारैनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा औ दा अनला खारि होननानै बुङोब्ला नोंथाङानो आंनो एसे फोरमायग्रोनानै होदो मानो होनबा नोंथाङा सासे हिनजाव माहारि हिसाबै संनाय खावनायाव थारैनो नों जोबोर आखा-फाखा जानो हागौ।बेनिखायनो आं नोंथांनिफ्राय मिन्थिग्रोनो लुबैबाय अनला खारिखौ माबोरै सं ङो आरो बेखौ माजों जाबोला मा बेदरजों जाबोला गोथावसिन मोनो जानि थाखाय बेथ' नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होबानो जाबाय आरो
औ हागोन नोंथां ओ अनला खारै होनोब्लाथ' जोंनि बर' माहारिनि ओ गासैबो सुबुंफोरानो मोनथिगौ गासैबो सुबुंफोरानो जानो मोजां मोनो। ओ अनला खारिखौहाय बांसिनानो मा होनो दाउ बेदर लकेल दाउ न'नि दाउनि बेदरजों बांसिनानो जानो मोजां जायो आरो औ ओ बिब्दिनो जोङो अनला खारैखौहाय ओ हाबानि हाथा खुरनाय बा माइरं गोरलै बाउनाय बेफोरावबो होयो।
बिब्दिनो जोङो अनला खारैखौ दाउ बेदरदों जोंल' जानो हाया। दिनो जोङो गोबां आलु जोंबो जानो हायो औवा मेवाइ जोंबो जानो हायो। बिब्दिनो अनला गो जाबो जानो हायो जों अनला खारैखौहाय ओ बांसिनानो जोंहा जानानै मो मोजां मोनो होनोब्लाथाय ओ दाउ बेदरजों न'नि दाउ बेजों गोथाव मोनोना मानसिफोरा बांसिन बुङो आरो बिनिफ्राय ओम बिनि बागै संनायनि बागै आं नोंथांनो फोरमायनोसै जिखिनि आंनियाव रोंगौथि दङ बे
औ औ दे फोरमायनो हागोन।
औ ओ अनला खारैखौ संनो थाखाय जोंहा अन गुन्दै नांगौ नालाय गिबियावनो जों अन गुन्दैखौ न'नि माइरंनिफ्रायनो बनायनाय जायो ओ बिब्दिनो जोङो माइरंखौहाय रुइनो थाखाय दसे सम सोमनानै दोननाय जायो बिनि उनाव जेब्ला माइरंआ रुयो अब्ला जों बेखौ सुयो सुना नै दसे फोरानस्रोनानै दोनो दैया उम एसे सरदनायनि थाखाय नोंङाब्लाथ' दै देनाया मोजां जानाय नङा नालाय बिनि थाखाय औ बेनिफ्राय जोंहा न'नि लखेल दाउजों जायोब्लाथ' न'नि दाउखौ जोङो सिथारनांगोन नालाय बिदिनो बु थारनानै जोङो बेखौ ओ बेनि गांखौ फुनानै बा बेखौ सावनानै मोजाङै ओ साफा सुफा खालामनानै गोदानानै लाग्रोनांगोन। गोदाना लानानै मोजाङै सुनांगोन औ सुनानै बिनिफ्राय जोङो बेखौ ओ पियास बिब्दिनो बालौ, सामब्राम गुफुर जिरा, जाब्रां, बेफोरबायदि मस्ला मस्लि देनानै जोङो एवफ्रामग्रोनानै लानाय जा जायो आरो दाउ बेदरखौ औ बेनिफ्राय जोंहा जेबोब्ला ओ अन गुन्दैया देजानाय माइरंआ अन गुन्दै देजानाय जायो अब्ला जों बे माइरं खौहाय ओ दिंखि उलार बेफोराव देनाय जायो आरो दाना दा बांसिन नानो दिंखि उल उलारखौ नुनायानो जाला मानो होमब्ला बेफोरबो गोमालांजोबनो हमबाय मानसिफोरा बाहायनायानो खम जाबाय। बिनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ नुनो मोनला आर बांसिन जोङो माजों उनो होनोब्लाथाय मिक्सार, ग्रेइन्डार बेजों उननाय जायो। औ दानि जुगनि मासिफोरा खस्थ' मावनो हायै जालांबाय बिनि थाखायनो बिफोरबायदि ओ मि ग्रेन्डार मिक्सार बेफोरखौ बाहायग्रा जालांबायना। थाय गोदोनिफोरावथ' जोङो ओ खोनानो मोनदों ओ बिब्दिनो माइ खौबो ओ दिंखियाव सौनानैसोनो मा ओ माइरं बनाय यो बनायनानैसो बेखौसो जायोमोनो नाथाय दानि जुगाव माइखौबो ओ मिलफोरावसो सौनो लांग्रा जाबाय।
औ।
औ बिनिफ्राय जोंहा अन गुन्दैखौ उनखांनानै बा देखांनानै जेब्ला मिस मिस जा यो अब्ला जों बेखौ ओ ओ बे एवफ्रामनानै लानाय बेदर आवनो दै होनानै जोङो जेबोब्ला गोदौवो दैया अब्ला जोङो ओम अन गुन्दैखौहाय फ्रि फ्रि एसे एसे सारनानै होनाय जायो आरो। बिखौ बिदि होनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा ओ अन गुनदैयाथ' गोदौयै समाव होबोलाथ' ओ गथा जागोन नालाय लद्र' लद्र' खागोन नालाय बिनि थाखाय जोङो जेब्ला गो दौओ अब्ला आखायाव लानानै फि फ्रि सारनानै होनाय जायो आरो औ बेनिफ्राय जोंहा बेयो मोजाङै ओ गोदौब्ला होबाय होनानै जों खारैफोरखौबो नांगौ बिबांनि होबाय होनानै जेबोला बियो ओ दैफोरा रानो ओम मोननो जायो अब्ला ला जों बिफोरखौ सुंख्रै थुं साखिनानै ओ मोजांसे जब्बाथाय
ओ दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया बेफोरबायदि होनानै साखिनानै खांनाय जायो आरो नोंथां। औ । ओम बिब्दिनो जोंहा ओ गोबां ओंख्रि दङ नालाय बर'फोरनि ओ नों थाङाबो आंनो ओ जा नारजिजों अमा बेदर बेनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनानै होनो हाग होना?
औ हागोन नोंथां।
औ।
आ जुदिबा आंबो अनलाफोरखौथ' बारा संनाय जायाखै खनसे खननै आंबो अंबाय आं मानो होनब्ला आंबो माने न'आव थानाय जाया नालाय गुबुनाव रुम लानानै था थानाय जायो नाथाय नारजिफोरखौबा बिदिनो नंगौ माने संनानै जाबाय थानाय जायो आरो नारजिखौ दा आं नारजिखौ आंनि ओ आंनि रोखोमै माबोरै आं संनानै जायो आं नोंथांनो खोन्थानि माने नारजि होनोब्ला थ' माने मालाबा समाव जोंहा न'आवबो खानानै दोननाय थायो बिलाइफोरा जायया माने फाथोनि बिलाइनिफ्रायनो जों मोननाय जायो बेखौ नङा बा जायो जों फाथोखौ न'आव फैयो बेबायदिनो बेयो न'आव फोनाय माखासे फाथोया बेखौ माने फाथोयाबो मोननै रोखोमनि थायो मोनसेआब फाथो गोदै आरो मोनसे जाबाय फाथो गोखा ना? दा गोबां मानसिया सोरबा बाय माने गोखाखौ औ औ बुं
पु माबे जादखौ बुंनाय जायो? आं माने फाथोखौल' मोनथिगौ आरो।
नोंगौ बियो फाथो गोदै होनोब्लाथाय जायखौ न'आव बे फाननो थाखाय फोनाय जायो दुब्लिफ्राव गोबां बिबांनि फोनाय जायो बै फाथोआनो आरो दुब्लिफोराव होरनिबा दुुल्बिफ्राव जुदि नों गोबांथार फाथो नुदोंबा बेखौ सोमलायनानै जुदि फाथो मोदोमखौ सुनानै बेबायदिनो फानहरलायग्रा माखासे फाथ थो थायो नङा होमबा? फाथोनिबो आबाद मावोना जोंनि बर'फ्राथ' फाथो ओमफ्राय आद बा मोनसे फाथो बे फाथो गोखा जाय उ होनबाय बियो माने जाग्रा जानो थाखायल' बारियाव फोनाय जायो आरो बिखौ बियो बेबायदि आब बाद महराव गोलैला आरो बेखौ माने न'आवनो जानो थाखायल' बिनि बिलाइखौ नां गनालाय
औ
थाखाय बिदिनो मैथाफोर बा नङाबा माबाफोर जुरिबा मा होनगोन बेखौ भेहेन्दिफोर फोनाय बायदि बेखौ न' खाथिनि बारिफ्राव दब्लायसे बिदि फिसाल' फोनाय जायो आरो
औ न' खाथिनि बारिफोराव बाहाय ओ माने जाना आन्था फोनायखौ फाथो गोखा बिद
फाथो गोखा बियो औ आरो बिनि थारैनो माने बिनि माबायाबो आलदा आलदा दंखायो बिनि थावनायाबो माने फाथो गोखा खा होनोबा अखल बियो गोखा ल'खा माने ओमफ्राय बै फाथो गोदै जायखौ होनो नङा होमबा जोंनि उ माने फाथो गोखा गोजा जानाय जाया आरो गोबां खम माने गोखा गोजाबाथाय सोरनिबा सोरनिबा न'खराव जानो हाया नालाय गोखा गोजाबा हाया होननानै बै गोदैखौबो लगायदेरनाय जायो आरो बेखौ समान समाननै लगायो
माने नोंथां जोंनि औ नोंथां माने जोंनि ओनसोलावहाय आङो खोनादों माने फाथो गोदै बेफोरबायदि खोना फेराखै माने जोंनिथिं फाथो नालाय फाथो बेनोल' आरो
औ थारैनो माने बेयो जाहैबाय बेयो माने बेखौ ओ बाजारफ्राव नङा होमबा गलाफ्राव बेफारिफोरनो फानहरलायनो हानाय जाय फाथोखौ नों नुबाय बेनि बिलायानो माने फाथो गोदैनि बिलाइ आरोखि बे फाथोआनो गोदै आरो जों बै जाया फाथो गोखा होनो बेखौ बिदि दैयाव सोमलायनानै मोनबासो फाथो सुलायनानै बेखौ बाजाराव फानहैगोन बिनि मोदोमखौ बिदि नङा आरो बियो बियो बिलाइ खाखांबाथाय दानफाय जानानै बियो गारजाबाय नङा होमबा नाथाय सोरनिबा दुब्लि फ्राव बेबायदिनो आबाद महरै फाथो गुवारफोर फोनाय नुदोंबा बिनि बिलाइफोरखौ जेब्ला फाथोखौ दानोना दाननानै बिलाइ सिरि होनो थाखाय बे फाथोखौ गुदि जमा जमा गोलाव गोलाव जाबनानै दोनोना
औ
बे जाबनाय समाव दान गोदान समाव दानजेननाय माने गोदान फाथो बेबायदिनो खामला होनानै बा न'आवनि मानसिफ्रा दानलांगासिनो बे समावनो बे फाथो बिलाइखौ खानानै दोननाय जायो आरो गोदै जोंनिथिंथ' बांसिनानो जोंनि न'खराव जानायाथ' बांसिन गोदैखौनो जायो गोखाखौ बिदिनो गोदैखौ ब्रैजि गोदैखौ बिदिनो द'जि स्निजि फार बेबायदिनो बिबांनि होनानै जौसेयाव बिदिनो गोखाखौ थामजि नङाबा नैजि ब्रैजि बेफोरबायायदिसोल' होनाय जायो आरो गोदैखौ
औ औ
खौ जानाय जाया आरो दा बिदिनो दा जोंनि बाजारफ्रावबो मोनो माने गोखाखौबो मोनो गोदैखौबो मोनो बिसोरो गुबुन गुबुन थफ्ला प्लास्टिकआव सोनानै फानो आरो बिदिनो प्लास्टिकआव सोनानै दा नंगौ नारजि जों अमाजों जानो थाखायथ' बेनो नारजिनजों जानो थाखायथ' अमायानो बयनिख्रुइ साबसिनखा नालाय दा नोङो गिबियाव नारजिखौ गोबां मानसिया गोबां रोखो खोमै रुयो नाथाय आं रुयो जाहैबाय आंहा कुकार आवनो रुयो आरो आं कुकाराव बेखौ खारै होना राबाय रुनानै बेखौ सिथिखौसे बुरजा गाबहोबाय आरो जेब्ला एसे मोजां माने रुइनाय जायो अब्ला बेखौ सागंफोरजों एसे सानानै होबाथाय। बियो आराम माने गुरै जानायखाय बियो माने। कुकाराव रुजानायखाय बियो माने इजियैनो गोरलैयैनो गिलियो आरो। सागं एसे साबाथाय दा। नोङो ना अमाफोरखौ एवनानै लादो अमाफोरखौ एवनानै जुदि बियो मोजां। मस्ला मस। होनानै एवनाय जाबा बै कुकारनिफ्राय नारजि बिदैखौ बे अमा एवनायाव गारसनबानो जाबाय आरो। दा नोंनि खारैफोरखौ नोङो बेसिबां रोखोमनि नांगौ नोङो उनाव होदेरनोबो हाबावबाय आरो। खौ मोजां गोदौ होदो ना दैथ' होनांला जेथबा बै खारैखौ नोङो दै। होनानै रुखानाय नालाय बेयाव दै दंखायो दा अमाजों मोजां। बेयो मिक्स जाबाथाय एसे गोबाव गोदौ होनानै जब होनानै बेखौ जानो हानाय जायो आरो । नोंथां दा बिदि रोखोमैनो आं। संनानै जायो आरो नोंथां दा नोंथाङा हमनानै ला। फाथो गोदैखौ नोङो नुवाखै मिथियाखै होनोबाथाय माने जे जायगाफ्राव मालाबा बेरायनायाव। गुवार गोबां बिबांनि फाथोफोरखौ फोनाय नुदों। माने फाथो बिफांनि महरा एखेयानो दैे माने बिनि। बिलाइफ्राबो एखे जायो नाथाय बेहा गोखा दङ थावनाया ओमफ्राय दुब्लि बारिफ्राव फोग्राया गोदै फाथो आरोखि बे बेल' आरो फारागथिया नों दा जोंहा अब्ला समाबो जाबाय नोंथां।
औ नोंथां।
उनफोराव आरो फ्राय बेनिफ्राय साबसिन बेबायदिनो सावरायलायनो मोनबावगोनखौ आसा खालामबाय नोंथां। औ गोजोनथों नोंथां गोजोनथों।